गोनांथि आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
औ बै आयदायानो जाबाय जोंनि हौवा माहारि एबा हौवा माहारिया बोरै मा समाव माबायदि हेफाजाब होलाङो एबा मा मा खामानियाव मुखुब बैफोरनि सायाव एसे सावरायगोन ओ हौवा माहारि होनबाथ' जोंनिया जा ओ हौवा मानसै बेफोरखौ बुजिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बै हौवा माहारिया ओ गोदो गोदाय आगु समनिफ्रायनो जों ओ जोबोर खस्थ' खालामबोगासिनो एबा न'खर सामलायनायाव फिसा फिसौखौ ओ जाहोबोगासिनो एबा फोथांबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बै हौवा माहारियानो न'खरखौ सामलायनो थाखाय ओ फोथाराव ओ खस्थ' मोनथिया ओ खस्थ' आजार मोनथिया बैफोरखौ मोनथियाबालानो ओ हाल खदाल जावनानै ओ जों न'खरखौ सामलायगासिनो एबा सामलायबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बैफोरनि अनगायैबो हौवा माहारिया ओ दुब्लि फोथाराव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय एबा खोथिया फुनाय ओ जिब जुनार फिसिनाय बायदिसिना ओ खामानि मावनानै न'खर खांबोनायखौ जों नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बेनि अनगायैबो ओ हौवा माहारिनि गोबां गो ओ ओ मुंदांखा जोहोलावफोर दं जेरैहाय दैमालु ओ बिर जोहोलाव दैमालु ओ इरागदाउ बैफोरबायदि गोबां ओ सिखोना जोहोलाव बैफोरबायदि गोबां जोहोलावफोर दंबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर जोहोलाव एबा हौवा माहारिफोरानो ओ जोंनि बर' हारिखौ ओ संरैखा खालामबोदों एबा ओ रैखाथि होबोगासिनो एबा होलांबाय थागोन ओ बेनि अनगायैबो ओ जों हौवा माहारिया हिन्जाव माहारिनिख्रुइ ओ एसे गोगोमसिन जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बै हौवा माहारिया गोगोगोम जाब्लाबो जों हिनजाव माहारिखौ एबा गावनिख्रुइ लोरबां मानसिखौ सिबिनायानो जोंनि बिबान नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
अब्लासो जों हौवा माहारिनि एबा सासे हौवासा जानानै जों जोंनि बिबानखौ मोनगोन एबा मानखौ मोनगोन। नङा होमबा नोंथां जों सासे हौवा माहारि एबा हौवासा होननानै जों गावखौनो गोग्गानानै लोरबां मानसि खौ एबा हिन्जाव माहारिखौ जों ओ गादबनो नाङा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जों हौवा माहारिया ओ दासान्दि ओ दानि दा दानि जुगावबो गोबां खोथिया फुनाय आबाद मावनाय ना फिसिनाय बायदिसिना जिब-जुनार फिसिनाय बैफोरनि गेजेरजोंनो जों न'खरफोरखौ सामलायबोगासिनो दं नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ
ओ जेरैहाय दा न'-न'खर गंसेखौ सामलायनो थाखाय हौवा माहारिया जा खामानि मोनो बैखौनो मावबोगासिनो दं। ओ एबा फिसा-फिसौखौ सोलोंबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
हौवा माहारि गावसोरनि बिसि फिसा फोरफोरखौ फेदेरनो थाखाय ओ गावनि मोदोमखौ एबा देहाखौ लोरबां खालामनानैब्लाबो ओ रां रुफा आरजिनानै जा नांगौ ओ बा ओ जानांगौ बेसाद बैफोरखौ ओ रां आरजिनानै ओ खामायनानै होबोनो होबोनो हादों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो आइजो माहारियाबो जोबोर खस्थ' खालामो। ओ नाथाय बै हौवा माहारिया ओ गोबां बायदिसिना खामानि मावनानै एबा गुबुनजों रायजानानैब्लाबो जों न'खरखौ सामलायबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
बिब्दिनो ओ गोबां हौवा माहारिखौ जों गोदो-गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं जेरैहाय आबौमोना लामा दथायाव जनानै ज' ज'यै गोबां आइजें दाबोगासिनो द नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोर आइजेंजोंनो ओ आइजें हेबनाय एबा सान्द्रि दाला हेबनाय बायदिसिनाफोरखौ जों दानि समावबो जों बाहायबोनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां
औ नांगौ
जेरैहाय जों हौवा माहारियानो दानाय बै जेखाइ, खबाइफोरखौ जों हिन्जाव माहारिफोरा ना गुरनायाव एबा ना हमनायाव दैसाफोराव थांनानै जों नाखौ हमनानै लाबोनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो हिनजाव माहारिफोराबो गोबां बिब्दिनो दानाय लुनायफोरखौ मावबोगासिनो दं नाथाय बैनि गेजेरावनो जोंनि हौवा माहारिफोराबो दानाय ओ दानाय लुनायाव गोबां मुखुब जाबोदों एबा मु खुब जाबोगासिनो दं नोङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
ओ आथिखालावबो दा गोबां हौवा माहारिफोरखौनो जों गेलेमु गेलेनानै एबा सोलोंथाइ लानानै जों जौगाबोनायखौ नुबोगासिनो एबा ओ नुलांबाय थागोन नोंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ हौवा माहारियानो जों जोंनि ओ संरैखाथि एबा न'खर सामलायथि सामलायथिगिरि होननानै मिथिजायो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ दा नोंथाङाबो हौवा माहारिनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो?
फोरोंथों
हौवा माहारिया जों माने नखर संसार सालायनायाव गोबां मदद खालामो नङा होमबा नोंथां मोनसे न'खरखौ सालायनोबा जोंनो हौवा माहारिया गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ
मानो होनब्ला जोंना माने हौवा माहारि एबा बिफा या जोंनि माने न'खरखौ सालायनायाव गोबां माने खस्थ' खामानिफोर मावो नङा होमबा नोंथां?
औ
नाथाय बैफोर खस्थ' खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंना हौवा माहारि रिया जोंनो रां लाबोनानै न'खरफोरखौ सालायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना हौवा माहारिया बैफोर खस्थ' मावनायखौ जोंनि सिगाङाव माने दिन्थिया नङा होमबा नोंथां माने
औ
ओ फि-फिसा फिसौ एबा बिसिनि माने सिगाङाव जा दुखु खस्थ' बेखौ माने दिन्थियालासिनो गावनि माने मावनांगौ जा खामानिफोरखौ मावलांबाय थायो मानो होनब्ला जोंना बर' हारियाथ' गोबाङानो माने रांनि थाखाय खामानि मावनो ओ खामानि मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
जेरैहाय दा मायबा मोनसे माने खामानि मावनायावनो जोंना हौवा माहारिया माने सिगां एबा गिबियाव थाग्रोयो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दा आबाद मावनायफोरावबो जोंना हौवा माहारिया हाल हेवनाय ओ आलि दाननाय खोथिया फोनाय बैफोर खामानियाव माने सिगाङाव था माने थानानै मावग्रोयो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों नुनो मोनोदि जोंनि माने हौवा माहारिफोरा माने बोरायनायाव लासै माने न'आव जनानैनो औवाजों बायदिसिना रोखोमनि माने आइजें आयला हेबनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय दाला सान्द्रै खिरखा दुख्लि जेखाय सबाइ सेेन
औ
बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जों माने नुनो मोनो नङा हमबा नोंथां
औ
बैफोर माने जा आइजें आइला हेबनाय बैफोरखौ जोंना बर' माहारिनि बोरायफोरा बैफोरखौ माने बाजाराव लांनानै रां बुथुमो नङा होमबा नोंथां
औ औ
आरो जों नुनो मोनोदि जोंनि जा हौवा माहारि बेफोरो माने गामि ओनसोलाव जुदि माने खामानि मोनाब्ला न'खराव रांथ' नांखागौ जायनि जाहोनाव जों खामानि मोनैनि थाखाय न'खर सालायनायाव गोब्राब जायो नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जोंनि माने हौवा माहारिया गोबां गोजान गोजान जायगायाव जेरैहाय गुबुन दाबसे माने रायजो एबा हादोराव एबा गुबुन माने टाउन सोहोरफोराव थांनानै माने खामानि मावनायखौ नुनो मोनो गिदिर गिदिर कम्पानियाव नङा हा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना बैफोर कम्पानि एबा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने रां बुथुमनानै गावनि न'खरखौ मोजाङै सालाय लांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
मानो होनब्ला जोंना न'खर सालायनायाव माने रां आरजिनो जोंनो हौवा माहारि एबा बिदाफोरा जोंनो जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां दा जोंना आफाया एबा सोर हौवा माहारिया सोरबा लोरबां जायो अब्लाना न'खरनिनो सोरबा सासे बिदाफोरा बैफोरखौ माने सुस्रांनो थाखाय आवगायबोनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जों आइजो माहारिफोरा गोबां माने खस्थ' मावनो हाया आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावनो हाया मानो होनब्ला जोंना बर' माने हौवा मानसिफोरासो गोजान गोजान जायगा नो फोराव थांनानै खामानिखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय जाहाथे इ मा होनो नोंथांनि सायाव गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला नोंथांजोंबो गोबां खोथा रायज्लायनो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां